खोनादों खोनादों खोनाबाय
औ मोजाङैनो खोनादों ना नोंथां?
औ औ जों दा बिफां-लाइफांनि सायाव सावरायदिनि ना नोंथां?
जायो नोंथां।
औ बिफां-लाइफ फां होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जोंनि बुहुमनि जेरावबो बिफां-लाइफाङा साग्लोबनानै दं। जेरावनाखि बिफां आरो सुबुंजों मोनसे एंगालायनो हायै सोमोन्दो दं।
औ।
बिफाङा जोंनो उम अक्सिजेन होनायनिफ्राय लानानै रां खा-खान्थि जौगानायावबो गोबां बिहोमा होबोदों।
औ।
जेरावनाखि बिलाइफोराबो मुलि हिसाबै बाहायजायो बिफांफोरनिया।
औ उम। दा बेबायदिनो माबायदि दंफांफोरा माने जोंनि थाखाय जोंनि बे ओ दानि समाव बेसेन गोसासिन होनना सानो नोंथां एसे मोन्थिबा फोरमायना होदो।
औ औ आथिखालाव बेसेन गोसा होननानै बुङोबा जों सिगुन साल बेफोरखौनो मिथिनो हायो। मानोना बेफोर बिफां-लाइफांफोरा आथिखालाव गोबां खमैनो नुनो मोनसै। मानोना आथिखालाव गोबां बेफ फोरखौ दानफायनानै सुबुंफोरा गावनि थाग्रा थिलि जायगा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो जेरावनाखि साल सिगुन बेफोरबादि बेसेन गोसा गोसा बिफां-लाइफांफोरा जोंनि गेजेराव खमायबोगासिनो दं आरो।
औ नोंथां।
औ।
गोबां गोबां दंफां-लाइफांफोरानो दासिमाव दानफाय जागासिनो दङ आरोना।
औ औ।
अबेबा अबेबा जायगाफोराव माने लामा बानायनो थाखाय दंफां दानफायनाय लोगोसे माबा मोनसे इन्डास्ट दि फस संथानो थाखाय बेवहायबो दंफां दान-दानफायनाय। बेफोरबायदिनि थाख ओंखायनो माने जोबस्रां लागासिनो दङ आरो दानि दंफांफोरा।
औ औ।
जोंहा दंफां गैयाब्ला जोबोद खस्थ' जायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
गोलोम बोथोरनि समाव जिरायनो थाखाय जोंहा मा जायगाबो गैया जायो।।
औ औ
गिरनानै मोना।
औ।
ओ लोगोसे आबहावायाबो गुबुंलेन जालाङो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां। औ।
दा थिग बेबायदिनो औ नोंथाङा बेफोरबायदि दंफां नुदों नामा जाय दंफांफोरा माने सायहानि थाखाय जोबोद मोजां?
औ औ जोंनि ओरै बिदि साया गोनां दंफांखौ ओ फिथाइ दाब्ले बिफां होननानै बुङो। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै मिथिया आरो नाथाय जोंनि ओरै जायगायावहाय फिथाइ दाब्ले होननानै बुङो। बे बिफाङा बिलाइ बह रा आरो जिरायनो थाखाय ओ मोजाङै साया होयो आरो
औ।
दा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबाददि साया बिफां ओ खौ गुबुन गुबुन मुङै मिथियो नामा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंथिंजाय मोनसे दंफां दङ आरोना बेखौ जोङो बुङो खरनसि दंफां होनना बुङो खरनसि
अ अ।
बे खनसि दंफाङा माने बिलाइआ बांद्राय गोथांद्राय आरो ना गोथांनिबो दाग गोथां होनना बुङो जाय खौ माने मोजां आरो बे दंफांनि सायाव जिरायनानै थान्दा मोनो आरो बांसिन जेरैबायदि औवानि सायाव जिरायनानै थान्दा मोनो थिग बेबायदिनो माने बे दंफांनि सेराव जिरायनानैबो माने गुसु मोनो आरोना
औ औ।
ओमफाय दा नोंसिथिं बेफोरबायदि दा गोदान दंफांफोर गायनायनि जेबो राहा लायाखै नामा सरकारख बा गामिनि मानसिफोरा?
जोंनि ओरैथ' बेफोरबाददि राहा लानाय नुनो मोना नाथाय जों जेनाखि जोंनि आबहावा सान बा जुनावहाय बेफोरबादि ओ दंफांखौ गायनांगौ होननानै सानो आरो जेरैनाखि ओ गाम्बारि दंफां ओ बिदिनो साल सिगुन बेफोरखौ एफा एनै बा जुनावल' गायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय आं बुंनो सानो बेफोरखौ बा जुनावल' गायालाबा जों सानफ्रामबो जोंनि जिउयाव ओ गोनांथि बादियै जों फांफा फांनै बिफां गायलांबाय थायोबा इयुनाव जाहा थे जोंनि थाखायनो गाहाम जायो होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ मा होनना बुङो ओरैबो खालामनो हायो नोंथां जोङो जों जायफोरबा गामिनि सेंग्राफोर दङ गासिबो लोगो नांनानै
औ औ।
बेबायदि मोनसे राहा लानाया मोजां आरो बिदि होनना सानो आरो आं
औ औ।
लायनानै दंफां गायनानै दोननोसै फै
औ औ।
ओ बा दंफाङाबो ओरैबायदिखौ गायबाबो जायो जाय दंफायाव दंफांनिफ्राय फिथाइ मोनो जेरैबायदि थाइजौ दंफां ओमफ्राय ओ बेजों लोगोसे जाम बेफोरबायदिखौ माने लोगो लानानै गायना दोननो हायो आरो जों थिंबो बेबायदि दङ माने। जोंनि गामिनि सानैसो सेंग्राफ्रा बेजोंनो थाजै दंफां गायनानै। दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' माने फिथाइ होबाय उम फिथाइ होनाया थाम बोसोरानो जाबाय खोमा माने दा जाबाय थायो आरो बयबो बेफोर गायनाय दंफांनि फिथाइखौ मोनजागासिनो दङ जाम्बो दङ जाम फांनै दङमोन बेनिफ्रायबो दा फिथाइ थायो आरो थिग बेबायदिनो माने गामिनि सेंग्राफ्रा लोगो लोगो लालायनानै गायब्ला मोजां जायो आरो
औ औ
दा दंफां गायो होनबाथाय दा समाव गायनो मोजां बायदि मोनो आरो आं मानोना अखा हायो नालाय दा स
औ औ औ
उम
दा जों फांसे बिफां दानफायोब्ला बिनि जायगायाव फांनै फांथाम गायोब्ला मोजां आरो जाहाथे जोंनि बे बुहुमनि बिफां लाइफांफोरा सोमखोर समायना महर लानानै जोंनो अक्सिजेन होबाय थानो हायो
औ दंफां गैयाब्ला आरो उम अखाबो मोननो नायगिरा दंफां लाइफां गैयाब्ला उम
ओ अक्सिजेन अक्सिजेनल' होआ ओ बेफोर जोंनो थाग्रा न'निफ्राय लानानै जों जेनाखि जाग्रा फिथाइ बेफोरखौबो मोननो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय
औ थिग बेबायदिनो जाग्रा फि थाइ होनना बुंबाय दा नोंथाङा बे बेबायदि जाग्रा फि फा फिफां मा मा मोननो थाङो नोंथां जोंनि बे ओ समाजाव माने बुहुमाव आरो
औ औ ओदाथ' दैज्लां बोथोर दा फिथाइ सामथाइनि बोथोर होनोबा जों थाइजौ खान्थाल लेसु बेफोरखौनो मोननो हा हायो जेरावनाखि जोंनि देहानि थाखायबो बेफोर फिथाइफोरा जोबोरैनो गाहाम औ दा जोंनि औ
दंफांनिफ्राय मोननाय जिखि जाया फिथाइयानो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरो। माने बेयो मोनसे अर्गेनिक बा फ्रेस होननानै हमजायो आरो। जायखौ जों। मुलि बाहायालासिनो माने बैफोर दंफांफोरा गाव हारसिंनो देरनानै होनाय फिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ आरोना। बेखायनो बेफोर फिथाइफोरा मोजां जायो देहानि थाखाय ओम। नाथायबा आबादनि। फ्राय मोननाय खायसे जेरैबायदि मैगं थाइगं बेफोरबा माने एसे मुलि होनायबो गोलैहैयो आरो।
औ-औ।
नो जों दंफां गायनांगौ दंफांनिफ्राय फिथाइखौ जों जानांगौ। जोंनि थाखायनो मुलाम्फा जायो। ओमफ्राय औ।
दा दंफां लाइफां जोबस्रांनायनि गुबै जाहोना जों सुबुं अनजिमा बांनायखौबो बुंनो हायो। मानोना सुबुं अनजिमा। बांनाय लोगो लोगो सुबुंनो थाग्रा जायगानि गोनांथि जादों। जायनि थाखाय सुबुङा गोबां मोजां मोजां बिफां लाइफां गोनां जायगाखौ दानस्रांनानै गावसिनि थाग्रा थिलि खालामना लादों आरो।
औ नोंथां बेनोथ' माने जेसेबांनो सुबुं बांदों एसेबांनो माने जायगा दा दानस्रांनाया बांबोगासिनो माने।
औ-औ।
दा बेखौ होबथानो थाखाय मा राहा लानाया मोजां जागोन नोंथां?
दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय सरकारा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे राहा लानांगौ जेरावनाखि जोंनि भारतआव सुबुं अनजिमाया गोबाङैनो बांबोगासिनो दं मानोना न'खरसे सुबुंआवनो गोबां। फेमिलिनि सुबुंफोरा बांबोनायखौ नुदों जेरैनाखि न'खरसे सुबुंआवनो सासे बिमा बिफाया गोबां गथ'खाङो बेखौ होबथायोबब्ला जोंनि बे बुहुमाव सुबुं अनजिमाया बांनाया खम जागोन। अब्लानो बिफां लाइफांफोरा दानस्रांनाय बा खमायनायनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोनगोन। आरो सरखारारा दा जोंनि गेजेराव बेफोरखौहाय होबथानांगौ आरो जिनाखि सासे बिमा बिफायानो सानै साथाम साब्रै बेसिम गथ'खांनायखौहाय होबथानांगौ। अब्ला जोंनि बे भारतावबो। ओ सुबुं अनजिमाया खम जागोन आरो जोंनि बे बिफां लाइफांआबो खहा जानायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो।
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां जेनेबा जों फांसे दं। फां गायनो थाङोब्ला।
औ-औ।
बेवहाय जों मा मा खौ जोङो नायनानै गायनांगौ जायो जेनेबा माबायदि गायनांगौ माने दंफां गायनोबा।
अ दंफां गायनायनि बेलायाव जों दंफांखौ गायोबा बेवहाय गोबाङैनो जोथोन लानांगौ जेरैनाखि फांसे दंफांखौ गायोबा बेवहाय हासारनि गोनांथि जायो। आरो बे हासार होनायजोंल' जाया। बेखौ जोंङो ओ मोजाङै। जोथोन लानो थाखाय बेराबो दुमफेना होनांगौ जाहाथे बेफोरखौ बोरमा बा मोसौफ्रा जानो हाया। दा बेफोरबायदिनो जोथोन लाना आरो जाहाथे फांसे बिफाङा मोजाङै मोजाङै देरनो खाबु मोनो।
औ ओमफ्राय। बेफोरनि थाखाय जिखि जाया हा बा बेफोरबायदिबाबो जायो आरोना। दंफां गायनायाव अ दा जों दंफां गायोब्ला जों माबायदि दंफांफोरखौ बांसिन गायोब्ला मोजां जागोन होनना सानो नोंथां ना जिखिजाया दंफां गायबाबो जायो होनना सानो
ओरैनोथ जोंनि थाखाय जिखिजाया दंफां गायनायानो गाहाम नाथाय गावारि मुलाम्फानि थाखाय जोङो बेसे सेन गोसा दंफांखौबो बागान खालामनो हायो जेरैनाखि साल सिगुन गाम्बारि, मेहेगुनि सनदन बे फोरबायाददिखौबो नों गाव हायोबा बागान खालामनानैहाय लानो हायो आरो जाहाथे जोंनि आबहावायाबो गेब्रेंनायनिफ्राय रैखाथि मोनो आरो नों गावारिबो मुलाम्फा मोननाय मोननो हायो रांखान्थियारि।
औ नोंथां। थिगानो ओमफ्राय औ नोंथां। दे बुं नोंथां।
दा नोंथाङा बेफोर बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जेनेबा फिथाइ सामथाइ बिलाइ बा जिखुनु बिफां लाइफ्राय मोननाय बाथाम बेफोरनि फारसे माबाफोर बुंनो सानो नामा जाहाथे जों बेफोरनिफ्राय जिउआव माबा मोनसे दावगानो हायो।
दंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जेखि जाया मा होनना बुंदों नोंथां
अ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जेनेबा फिथाइ बा बिफांनिफ्रायनो जों दंफ फांबो मोनो ना बेफोरनिफ्राय जों न लुयोना ओ ओ बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि जिउआव मुलाम्फा जानायनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा?
औ नोंथां दंफां लाफानिफ्राय जोंहा मुलाम्फा जाना नायनि गुबै जाहोनफोरानो जाबाय दंफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ ओमफ्राय दंफां फाय मोननाय जिथुबा जों न बानायो। नआव बानायनाय नांगौ जाय जायफोर काड बेफोरनि थाखाय जोंहा मुलाम्फा जायो नों औ
औ
नाथाय जों बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जों दंफां लाइांफोरा जोबलांबाय थागोन आरो नों थां बेनि थाखाय जों दंफांखौ रैखाथि लाखि बिनि थाखाय जोङो बेनि सोलाय जोंनो लहानि बेसाद बाहायनांगोन आरो नोंथां।
औ औ दा होबा नोंथां जोंना औ औ औ।
बेखायनो ओं दोन्थ'लायनोसै।
औ औ, दे दे।